नोंथां हेलौ औ हेलौ नोंथां खोनादों खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां बुंदो नोंथाङा आंखौ फन खालामनायनि जाहोनखौ खौ एसे फोरमायदो।
औ नोंथां आं नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नों थां नोंथाङा फ्रि दङबोला।
औ नंगौ नोंथां फ्रि दङ नोंथाङा बुंदो।
औ नोंथां आ दा बर' हारिनि जानाय लोंनाय जेरै ओंख्रि गुबै ओं ख्रि बायदिसिना जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय ओंख्रि बेफोरनि ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ हागोन थारैनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो बर' सुबुंफोरा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाबोनाय दोरोङा रि ओंख्रि फोर होनोब्ला जोङो गोबां मोननो थाङो जेरै जों हा अनला अनला खारै
नंगौ नोंथां नंगौ।
अनलाजों अमा बेदर बा अनलाजों ना आरो अनलाजों बायदिसिना गोखा गोखै बिलाइ फिथाइ सामथाइ मैगं आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ।
अनलानि अनगायैबो जोंहा गोबां दंबावो गुबुन गुबुन जेरै सबाइजों साम म' सबायजों हांसो सबायजों दाउ सबायजों अमा नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरोबाव दंबावो जोंहा जेरै नाफाम नङा होमबा औ। दा बिदिब्ला नाफामखौ माबायदि बानायो होनना बुङोब्ला आं नोंथां नो एसे फोरमायनोसै।
नंगौ नंगौ।
नाफामखौ जोंहा बानायनोब्ला गिबियावनो जोंनो नांगोन ना गोरान ना जोंसो बानायनाय जायो नङा होमबा नाखौ नों ओ नाफामखौ थिग बेबायदिनो नाखौ जोङो बायनानै लाबोनायानो जा जा बा गुरनानै लाबोनायानो जा जों बेखौ मोजाङै फोराननानै लानांगोन आरो बे बेखौ गोरान जानाया लासे
नंगौ नोंथां नंगौ।
रान जानायनि उनावहाय जोंहा ओ थास' नांगोन जोंनो थास' बुगा जोङो बेयावहाय थास' गोसोमखौ जोङो बांसिन होनाय जायो आरोना। दा नोंथां नैबे बुगाखौ थासआथ जोंहा ननि बारिफोरावनो बा लामा सामाफोरावनो बयनावबो थाखायो नङा होमबा बेफोरखौनो जोङो हाना लाबोनानै जोङो फिसा फिसा महराव हानानै जोङो बे देनाय जायो आरो ना नोंथां देनो थाखाय जोंहा बाहायो दिंखि बा उवाल गायहेन थिक बेफोरबायदिनो जायनि नखराव जा दङ नआव जोङो बेजों देयो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ
फैयो नाखौबो जोङो देबाय थासखौबो देबाय थिग बेबायदिनो देखांनानै गुन्दै खालामनानै सोरबा सोरबाबा लारु महरावहाय ओ बानायो आरो सोरबा सोरबा ओरैनो गुन्दै महरावनो दोनो आरो ना नोंथां आरो सोरबा सोरबा गुन्दै महराव दोननानै हासुङाव सोयो सोरबा बायदिया लारु बानायनानै यो थिग बेबायदिनो भयामफोरावबो दोननाय जायो आरोना नोंथां थिग बेफोरबायदि बिदिनो जोङो नाफाम देनाय जायो आरो ओमफ्राय बे नाफामखौ जोङो गोबाव सम जोरनो गोनांब्ला गोबाव सम बोसोर बोसोर जानो गोनांब्ला जोङो मोजां जायगायाव सोनानै दोननांगोन आरो बे बार हाबनो मोनै नि जायगायावहाय जेरै जोङो औवानि हासुं बेयावबो दोनजायो औवानि हासुङाव जोङो बेखौ ओ सोखांनानै जिगाबनि बा ओम बायदि बिलाइनि जोङो सफा होनानै दोननांगौ जा जायो आरोना
नंगौ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंहा बेखौ जोबोरैनो गोथाव जायो बे नाफोराव फख्रिया जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेयो जोंहा मुलुग दरबाराव जोंहा जि आइ टेकबो मोननो हाबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोङो नाफाम ओंख्रिखौ जानानै जोबोरैनो गोथाव मोनो आरो जोंनि बर' सुबुं रियाल' नङा दानिया नाफाम ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बाख्नायनो हमदों नङा होमबा नों-
नंगौ नंगौ।
आथिखालाव गुबुन गुबुन हटेल बा रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदि फोरावबो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो बेखौ संनानै आरो दा नोंथाङा जोंनि- बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायदो सुंद'यै
औ नोंथां दा जोंनाथ' अनला ओंख्रि होनबाथ' जों गोदोनिफ्रायनो जोङो जाबोबाय थानाय बे मोनसे बर' गोरोङारि ओंख्रि आरोना नोंथां दा दा जोङो बे ओंख्रिखौ जोङो संना जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो माइरं माइरंखौ जोंनो नांगोन बा जों बै बै माइरंखौ जोङो गिबियाव दैयाव जोङो सोमना दोननांगोन माइरंखौ जाहाथे बै माइरंखौ- माइरङा गुरैयै गुरै जायो बिनि थाखायनो जों बेखौ जि बा जि जि जिबा नङाब्ला जि मिनिट जों सोमना दोननांगोन दैयाव ओ उम ओ उम जेब्ला बै सोमना दोन्नाय माइरंखौ जोङो खिरखायाव दै बेनि दैखौ जोङो सो सर' होनांगोन। उम बेनि उनाव बे जेब्ला दैया सरयो अब्ला जोङो बेखौ दिंखि नङाब्ला जोङो बायदिसिना देग्रा जेरै आथि-आथिखालावथ' जों गोबां देग्रा ओंखारबाय जेरै मिक्सार बायदिफोराव जोङो देनानै बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामना लानो हायो आरो नों थां उम जेब्ला जेब्ला बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ साराय नङाब्ला जों बायदिसिना मैगं संग्रा जोङो बेयाव लानानै जों दै दै होनानै जोङो दैखौ गोदौहोबाय था थानायनि उनाव जोङो बै देना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो बे दैयाव उम होनांगोन। दै होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गोदौ गोदौबाय थानो होनांगोन जोङो बेनि उनाव गोदौबाय थानाय दैयाव
बे जेब्ला जों बै अन गुन्दैखौ होयो अब्ला बै दैजों अन गुन्दैजों लोगो नांनानै बियो गथा जायो आरोना नोंथां। जेब्ला बेयाव गथा जायो अब्ला जोंना जोंना बर' हारिनिनो बानाय बानायनाय खारै बे खारैखौ जोङो बे अनलायाव अनलायाव होनांगोन होब्ला जोंना उम बै आम बे ओंख्रिनि ओंख्रिनि गाबा एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओ
जों बे-बेबायादि खालामखांनायनि उनाव जोङो जोंनाथ' दाउ दाउखौथ' जों हाथाइ बा जार नङाब्ला बायदि सक फोरावबो जों मोनो। नङाब्ला जों न'फोरावबो फिसिनायखौ जोङो जोङो जोङो गोदानानै जोङो संनो हायो आरो नोंथां। जेब्ला जोङो दाउ बेदरखौ जोङो होनो गोनां जायो अब्ला जों दाउ बेदरखौ एवफ्रामना लायो जोङो थाव एसे होनानै नङाब्ला सोरबा सोरबाबा एवफ्राना लाबासिनोबो होयो। उम बेनि उनाव जोङो बे दाउ बेदरखौ जोङो बैयाव आदसा गोदौबाय थानाय जोङो अन गुन्दै होनायाव जों दाउ बेदरखौ होनानै जों खोबना दोननांगोन खोबना दोनखांगोन। दोनब्ला जों बे बै मैगङा गोदौबाय थानायनि उनाव इसे दै रानब्ला जोङो बैयाव संख्रै फालौ आरो बायदिसिना जोङो सामब्राम गुफुर बाय दि बायदि ओ जाब्रां जोङो मस्ला होन होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो उम जोङो संख्रै नांदोना नाङाखै बायदिसिनाखौ जोङो नायनानै बे बेखौ गोदौबाय थानो हो ओ होनानै जों बेदरा मोननायखौ जोङो उम मोननाय जायोब्ला जोङो बेखौ खांनानै जोङो ओ ओ अनला खारै हिसाबै जोङो जानाय जायो आरो नोङो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
माथो जोंनाथ' बर' हारिनि फोर दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंना गोबां गोबां दङ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय नोंथाङा जेरै बुंलांदों नाफाम बायदिफोराबो जोंनि दोरोङारि जानाय जेरै नारजिजों अमा। बायदि दंबावो जेरै सबायजों साम'।
औ।
आरो बायदि थास' थास' बिबारजों जोङो ना गोरानखौबो जोङो बर' हारिनि जानायनि दोरोङारि हिसाबैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां। ओ आरो जोंना जोंनाथ' जों खुमब्रा। खुमब्राजों जोङो हांसोखौबो जोङो जानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ जेरै जोंहा खुम औ।
नंगौ नोंथां।
औ जेरै जोंहा उखुम मुदायाव जोंनि बर'नि सुबुं माहारियाव जोंनि गामि ओनसोलाव। ओ खुमब्रा गुफुर गुफुर थायना थायो नङा होमब्ला। गोबाङैनो बे खुमब्राजों। हा हांसो बेदरजों जानाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बे खुमब्राजों हांसो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां मुंदांखा आरोना नोंथां। जानोबो जोबोरैनो गोथाव।
नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंहा आलासि दुमसि फैबोला नङाब्ला जोंहा‌। जेरै बायदिसिना फोरबो नङाब्ला आरो जोंनि। आबाद मावनाय माइ गायनाय मायबा हालि उथिनाय बेफोरावबो जोङो खुमब्रा जों हांसो बेफोरबायदि जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ खुमब्राजों हांसोखौ जानो जानो गोनांब्ला जोङो। ओ खारैदो जायो आरो नोंथां। बेयावहाय जोङो थावबो जाजायो खारैबो जाजायो नङा होमब्ला।
नंगौ नंगौ।
जाय जेरै गोसो थिग बेफोरबायदिनो जोंहा जानाय जायो आरो बेयो बुंनो थाङोब्ला बेयाव जोङो गिबियावनो बे हांसोखौ जोङो थावदोथ' एवफ्रामग्रोना लागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
एवखांनानै बेखौ मोजाङै गोबावनो मोनजासे एवख्रांना लायो बायदिसिना नांगौ मुवा मस्ला आरि थाव सं ख्रि रं बेफोरखौ होनानै जोङो एवना लानानै। मोनसे दाबोरावहाय जोङो थिखांनानै लाफिनबाय लाफिननानै सारायखो ज जानहरबाय जाननानै जोङो जेब्ला खुमब्राखौ हरगोन ना अब्ला जोंहा खारैखौ होनांगोन आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ
होबाय होनानै बेवहाय जोङो जेब्ला खुमब्राया रुयगोन अब्ला जोंहा दै होगोन दै होनानै जेब्ला बेयो गोदौनानै इसे माने मैगं महर जाजोबगोन ना रुइनानै अब्ला जोङो बेवहाय हांसोखौ हरनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंना नांगौ जखानि संख्रि बानलुखौ होनानै साखिनाय। नायनानै जोंना मेगंआ मोनो आरो -आरो एथिं बेबायदिनो जोंना खारै होआलाबसिनोबो संनो हायो जेरै हांसोखौबो जोङो थाव दोनो एवफ्रामनानै लाबाय लानानै आरो जोङो उनावहाय खुमब्राखौबो जोङो थाव जोंनो एवब्राना लानानै दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोङो बेदरखौ हरनानै थाव संख्रि बायदि दि मस्ला नांगौ मस्ला सामब्राम हायजें बा बेफोरबायदिनो जिरा बायदिसिना बायनाय मस बेफोरखौ जोङो होनानै मैगंखौ खांनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नगौ नोंथां नंगौ
औ
जोंनाथ' गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय दंबावो आरो बायदि दोङ थास'निथ' जों गासैखौबो बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थायो जेरै थास'नि बिलाइ थाथ' बैथ्रि थास'नि जोङो बिबारखौबो जायो नोंथां आरो थास'नि जोङो थास'नि जों बै बेदरखौबो जायो आरो नोंथां बायदि बायदि जोङो बर' बर' हारियाव बायदि बायदि जों थास'नि बानायनाय जायो जेरै थां थास'नि जोङो गोसोम थास'नि जोङो बै मोदोमबाखौ जोङो नाफाम बानायना जायो आरो नोंथां आरो थास' बिबार जों ना गोरानखौबो जायो आरो नोंथां आरो